नोंथां औ। नोंथाङा मोनसे कुइसन सोंनो थाखाय हरनाय जादों उम उम नोंथाङा मा मा बुस्थुखौ जानो मोजां मोनो?
जानायनि सोमोन्दै जोंनि औ आंनि पार्सनेल ओ सान्थौखौ बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर' समाज समाजनिखौनो लानानै बुंनो सो दि गाव गायनिफ्राय नङा उम जों। नि समाजाव माखौ जानो मोजां मोनो बा माबायदिहै नखर खुंलांनायाव मा मा जानानै थांनानै थायो। जोङो जोंनि जोंनि समाजाव बुंनो थाङोब्ला जोंहा गोबां। बिबिदिनो मेगं थाइगं दङ जि मेगं थाइगंफोरखौ न'आवनो ओ गायनायनि गेजेरजों मोननो हायो जेरैहाय बुंनो हागोन जेरैहाय ओ गोरान गिसि। खिथिबोथ' खालामनाय जायो जोंनियाव मासे। दा कित। दिनि सोमोन्दै आं बुंनो थाङाखै नाथाय जोंनियाव जेरैहाय लाव खुमब्रा। आरो बिब्दिनो आलु। आलु बेलाहि बायदि बायदि रोखोमनि जोंनियाव मोननो हायो जोंनि। समाजाव बेफोरखौ जानाय जायो दा बे जानाय लोंनायनि होनोब्लाथ ओ जोंहा गुबुन गुबुन सोरबा सोरबा नखरफोरा नआवनो गायो ओ सोरबा सोरबा बायो।
औ।
बाजारफोराव थांनानै मैगं थाइगंखौ बायनाय जायो नांगौमानिखौनो दा बिबदिनो जोंनि समाजाव जानायनि रोंनाय जेरैहाय जोंनि बर' समाजाव बयनिबो निख्रुइबो साबसिन मोजां मोन। जानाय मेगं होनोब्लाथ बांसिन नै अनलाफोरानोसै अनला अनला बानायनानै जानाय बा मोजांसिन मोन मोननायानो जादों अमा बेदर अमा बेदरदों लावदों बा बायदि बेबायदिनो बानायनानै। जानाय। बेफोरखौ जोंनि समाजाव मोजां मोनो जानो थाखाय आरो बिदिनो गुबुन गुबुन गुबुन गुबुन रोखोमनि ओ ओंख्रिफोर दङ। फोरखौ बानायनानै जानाय जायो दा नोंथाङा बिनि सो सोमोन्दै बुंनो हागोन नोंथाङा जोंनि ओ बर' समाजाव बा जोंनि जायगाफोराव माबायदिहै जानाय जायो मा मा मैगं थाइगं दङ नोंथाङाबो बुंनो हागोन
औ जोंनि समाजाव बिदिनो
बांसिनानो दाथ मैसथा थोङो दाय जायो मैसाजों दालि गरम बोथोर नालाय उम बेखौ बांसिन जायो आरो दा गरम बोथोराव
ओ उम उम बिब्दिनो दा अब्ला मैस्थादों जानाय जायो आरो न
औ
मिस्था अ अब्ला जोङो सावरायबावनो हागोन बेब बिदिनो दायोथ खितिनि सम नङासै? औ नोंथांमोननि जायगाफोराव बा जोंनि जायगाफोराव माबायदिहै बे खेथिफोरखौ खालामनाय जायो मा मा खेथि दङ दायो गोलोम बोथो फोर बा बे अखा बोथोराव मा मा खेथि खालामनाय जायो नोंथाङा बुंनो हागोन
औ
उम
जोंनि एरिायावथ दा बांसिनानो माइ गायो आबादारिफोरा बांसिनानो माइल गायो दा बेलेग मैगं थाइगं गायनाय जाया आरो जोंनि नैबे दा बेयाव
उम दा जोंनि जोंनि समाजफोराव नायोब्ला बा जोंनियावल नङा बा गुबुन गुबुन जायगाफोरावबो बांसिनानो दाथ थ‌ बे अखा फैनाय बोथोरावथ खेथिखौ खालामखायो माइनि खेथि खौ खालामखायो नङासै
औ
बे माइयाबो गुबुन गुबुन रोखोमनि दङ दा बेजोंनो लोगोसे मेगं थाइगं जेरैहाय खुमब्रा बेफोरखौ मोननो हायो खुमब्रा आरो बिबदिनो दोङो गोबां उम बेफोरखौ उम दायो उम बे बोथोराव जोङो मोननो हायो। दा बेफोरो जोंनि समाजाव जानो थाखाय जोबोद मोजां जायो जेरैहाय खुम्ब्रा होनना बुङोबा बे खुमब्राखौ खौ दाउ बेदरजों मोजां थायगं बानायनो हायो। लोगोसे अमा बायदि बायदि नाफोरजों मोजां जायो। दा दा उम नोंथाङाबो बुंनो हागोन बे मेगंनि सोमोन्दै जेनेब्ला माबायदिहै ओ बे माइखौ गायनाय जायो नोंथाङा बुंनो हागोन। माबायदिहै खि खेथि खालामो बे माइखौ नोंथाङा माबाफोर रोङो बेनि सोमोन्दै
हिसाबै जोंनि आबादारिफोरा
खो माइखो फोग्रोयो आरो खोथिया बानायग्रोयो । ओमफ्राय सोमना दोनो बिदिनो सेभेन देस सो आरो बेनि उनाव ओमफाय होखांनानै ओमफाय फैयो।
औ
बिनि उनाव जेथिया गायजानो हानाय जायो होमबानिया बेखौ फुनानै आरो मोजाङै गायफिनो आरो। बिदि गायनानै उम खालामो आबादारिफोरा
औ दा बिथ गिसि खेथि होनना बुंगोन। जोंहा ओ गोरान खिथि दङ बे गोरान खिथियाव मा मा गायनाय जायो जेरैहाय गोरान खेथिखौ माखौ माखौ बुंनाय जायो नोंथाङा मिथिगौ नामा? जेरैहाय गोरान खिथि होनोब्लाथ आ आलुफोरा गोग्लैगोन नङासै सै ओ नोंथाङा ओ नों थाङा बिब्दिनो बुंनो हाबाव हाबावगोन नामा मा मा गायनाय जायो
गोरानाव लेस्रा जागोन
औ
लेस्रा इथिं भिन्दि फाथो फोरबो
फाथोफोरबो ना
ओम
बे फाथोआव फाथोनि जि बिलाइ बेखौथ जोंहा जोंनि समाजाव बयबो मोजां मोनो होनजायो नङासै बेखौ मोजां मोजांहै फोरान नानै बिखौ औ अमा बिबुजों मोजांहै संनानै खौ जानाय जायो नङासै ओ नारजै औ नारजै बुङो ओम दा बिखौथ जानांगौ गुजि बाहागानो बिखौ मोजां मोनो नङासै औ दा बिब्दिनो माबाफोर जोंनि खाथि खालाव बा जोंनि जायगाफोराव मोजां मोनजानाय मैगंफोर नों नोंथाङा मिथिगौ नामा माबाफोर जोंनि समाजफोराव
अ बांसिन मोजां मोनजानाय
औ
मैगं होनोबा
बिदिनो जोगोनार थायो
औ जोगोनार
ओं जोगोनार इदो खुमब्रा ओं ओं
मोजां जायो बायदि बायदि रोख खोमै संनो हायो बेखौबो नङासै - - ओ--औ आं बां जेनेबा जोंनि जायगा फोराव जोंनि समाजफोराव बांसिनै जोगोनार आरो अमा बेदरदों जानो मोजां मोनो
औ
औ दा नोंथाङा नोंथाङा बै औवा मेवानि सोमोन्दै बुंनो हागोन नामा
औवा मेवाइ अ औवा मेवाइखौ एसां मोन्थिया आङो बारा नोंथाङा मोनथियोबा एसे बुंना होलाय
औ औवा मेवा जिखौहाय बेखौबो अनलाखौनो जानाय जायो नङा जै जिया गोरलै अंखारहांदों जि औवा जिया राया खै अंखारहांदों बेखौ मोजाङै नआव लाबोनानै बेखौ बानायनानै मोजाङै जानाय जायो बे औवा मेवाखौ अनलाखौन जानाय जायो बेखौ खौबो गोबाङानो म मोजां मोनो
मा समाव मोनो बेखौ
बेखौथ बेहा सिजोन गैया जानांगौ एसेबांबा आंहा बिनि गियान गैया नाथाय बियो एभेलेबोल दङ जेराव औवा थायो बेयावनो थायो औवा मेवाया आंहा बिनि एसेबां नलेज गैया नोंथाहा दङ नामा?
आंनावबो गैया
औ बिनि गियान गैया एसेबां नाथाय बियो औवानि फ्रायनो जायो जानांगौ औ औवा फुर गा नामा बुङो बिनि फ्राय जानांगौ दा नोंथाङा । दिंखियाखौ मिथियोना जोंनि जायग गाफोराव जि दिंखिया मोना हायो औ। बा मानामुनि जे दुब्लि हा हालेवखांनायनि उनाव बाम माइखौ ओ बुथुमखांनायनि उनाव बेयाव जे ओ सब सि गासिखौबो साफा खालामखांनायनि उनाव बेयाव जे ओंखारो दिन माबा ओ मा नाम होनो दि औ बेखौबोथ मिथिगौ नङासै? औ नोंथाङा बिनि सोमोन्दै बुंगोन ना एसे औ नोंथाङा एसे बुंगोन ना मानामुनि ओ मा माजों जायोब्ला मोजां जायो
औ। मानामुनि खिफिलिवाखौ जाययाव उदैनि थाखाय जोबोर मोजां आरो ना आ बेखौ उम बेखौ जानांगो आरो गेजेर गेजेर औ बेखौ बारिफोरावबो मोन्नाय जायो गावबा गाव न'फोराव मोन्नाय जायो
उम बेथ' बयजोंबो मोन्थि जानाय मोनसे जोंनि जायगानि मेगं आरो गो बाङानो बिखौ मोजां मोनो आरो गोबाङानो बिखौ हाथायफोराव नागिरो नङासै उम। दा बिखौ गुबुन गुबुन रोखोमै जानो हायो बिखौ बेदरजोंबो जानो हागोन नुवासे बिखो बेदर गैयालासे इनोबो जानो हागोन आरो बिखौ मुलि बायदिबो जायो नङासै बियो नोंथाङा जि बुंलांबाय उदैनि थाखाय जोबोर मोजां होन्नानै नोंथाङा बुंलांबाय अब्ला आङो बे जानाय लोंनायनि सोमोन्दै आं बेसिक खोनो नोंथांदों अरायरायनो सानबाय नोंथाङा माबाफोर बुंबावगोनबा बुंनो हागोन।
दा जाथ'सिगोन दे नोंथां, जोबोर गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम दे दे ओं दे